औ खोनादों जोङो दायो बेरायनायनि सोमोन्दैखौनो रायजलायनोसैलाय
औ बेराय रायज्लायनोसै
ओं
मोनथारलाना दायो बेरायनो लुगैयो अ बेरायनोबो मोनथारला नालाय बेरायनो लुगैसै बेरायनो मोनला
औ दानिया
गारि मथर बो गैया नालाय जोंफोरा बेराय
औ जोंनिया खाथियावनो बेराय मोना मालायफ्रा गोजानाव बेरायो
गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै गुबुन गुबुन जायगा नायहैयो
उम
फोरा थां थाखा फैसा दं बिसोरहा हा सै नाहैनो जोंहा माथो खाथिनि जायगा खौनो नुनोनो थांजोबा
सिगांनिफोर एसे सिख्लाफ्रावनो बेरायनानै बेरायनायानोसै
औ
बेरायनायाव लाजेनबो रोङासै नालाय
बे समावनो बेरायनानै लाजोबनो रोंखायासै
औ दा गैला बेरायनो मोनला
सिगां बेनो आरो फैसा थाब्लासो बेरायनोबो हागोन जानोबो हागोन लोंनोबो हागोन गाननोबो बो हागोन जोमनोबो हागोन आरो
औ फैसा थाखा गैयाबा गोदोनिफ्रायनो ओं माने रोङामोनबो आरो गियोमोनबो बोना बेरायलाबायनो जानला मोनला
औ
दासो जेबो गिनाय गिनाय गि दा होननांसिगोन आरो
औं।
गिनाय गैयाबाबो फोर माने जाद्राया गिनाय
दिनैबो थानांगौ मानसिनाव ओम ओमफ्राय जोङो खाथियावनो बेरायदों दे ने?
उम बेरायदों थ' आरो।
औ। ओरैजाय क'क्राझारखौ नुहैबाय आरो आङो होमब्लाबो जायगाखौ बेरायनो मोनासै
नुबाय आं।
क'क्राझार आरो धुबुरिसिम थांबाय आरो बिथिंजाय ओमफ्राय बेबो ट्ररेनजोंसो आरोना बेलेगजजों थांनो मोनाखै। मालायफोर बायदि
खार थांनोमोनाखै नामा?
ओम माबाजों एर'प्लेनजों थांनो मोनाखै फ्लाइजों थांनो मोनाखै आरो मालायफोर बायदि। बेफोरनि सिमांखौथ' बादानो हो खाथि खालानि जायगाखौनो नु नुजोब बानो मोजां मोनगोन आरो गोसोखौ।
मालाय गोजान गोजान थांसै मानसि
ओ दैयाव दुगैहैयो दा गरम बोथोर नालाय मालाय दैयाव दुगैनो थाङो।
ओं।
निला गोथां खालारनि दैफोराव गोथां मालाय सानस्रिनो थाङो बेराय रै दैया ओरै सारफ्राव फैयोना मा होनो बेखौ मा फै होनदोंमोन बिदि दालाय दैया ओरै हुर हुर फैयामोन होनबा?
औ दसेनो दसेनो सारफावनोफ्राव फैनानै दसेनो थांफिनो आरो बे जोंनि आसामनि बाहेरायावसो। माने खाथियाव नङा आरो बेफोरो बेरायनोनो मोजां आरो बेरायनो मोजां आरो बेफोरबायदि जायगा
ओं
नो टेनसन फ्रा फ्रि जायो आरो बिदिया बेरायहै
गोसोफ्राबो स्रां जायो दे बेदिबा औ
औ गोसोफोरखौ गोजोनो दुखु दाहाफोरखौबो दसेनो थाखाय
गुबुनाव बेरायहैब्लाबो गावनि दख'ना जोमग्रा गाननानै बेरायहैबो बिराद मोजां नुयो आरो गेमस्रिमोनखौ मोजां नुयो गाननाय देलायनाय फोरजों मोजां नुयो बिसोरखौ। देनां उन फ्राव खाफालाव दंबा बेरायनो मोनबा मोजां जागौमोन आरो
मोनगोन
मोनगोना मोना बेनोथ'
बेरायनो थाखायबो
बांद्राय गोजाना नङाब्लाबो एसे खा
ओं थांगोन र' सम लानानै बेरायनो।
औ बेरायनोबो थां थांहोस्रांनांगौ गोसोफ्रा मोजां मोनो देहा फ्रा रेजें मोनो जायगाफोरबो नुबोयो आरो माबायदि माबा खालामो बिथिंनि मानसिफ्रा माबायदि मा होनो मानसिजों लोगो मोनबा माबायदि रायलायो माबायदि सिबियो माबायदि होनलायो बेखौ सोलोंनानै लाना फैनो हायो आरो। बा नुबोयो मिथियो बिथिं माबायदि बिथिं माबायदि मिथियो आरो जानाय लोंनायफोरखौबो नोङो जानाय लोंनायफोरखौबो बेनो आरो
गुबुननि रायलायनाय गुबुननि आखल गुबुननि केरेक्टारा बेलेग नालाय बेफोरखौ बेरायनायाव मिन्थियो आरो सोर मााबायदि सोर मा बेफोरखौ मिथिजोबसै आरो
ओं
गोबां सोलोंनो हायो गोबां
जायगाफोर नोबो औ
औ
सोर माबायदि मावनानै जायो बबे जायगा बियाव बेफोरखौबो नुबोसो गाननाय जोमनायखौनो होनदो गाननाय जोमनायाबथ' बेलेग गानोना बेलेगफोरा
ओं माबायदि जिउ खुङो मानसिफोरखौ बेरायनानै नुयो आरो औ
याद ओं
उम
नारेंखलफोरखौ ओरै दानस'नानै बिदै माबानानै लोङोोना? दुगैनो थांनानै म ाल
उ गुसुनो गरम गरम आबो गरमा सिगोन ना आ दा बोथोरफ्राबो आरो माबा नंला सिगांनि बायदि नंला
नै खनसे नोङो अग्निगरहावआव फैनायखौ गोसोआव दंना गैया?
दङ
बेयावल'सो फैनाय मोनबाय थेवब्लाबो बांद्रायखौनो बेरायनो मोनाखिसै
एसे खाथि खालाफ्रावनो लोगोफोरजों बेराय मोनबाय आरो बास सिगां आंनाथ' आरो बाहहेरायाव थांना फैखांबाय नालाय
औ जोंनिया आरो हाजोफोरबो नुबाय हाजो हालाखौबो नायनो थाङोमोन दे गोजान जायगाखौ नुयिफ्रानो? हेल' हेल'
औ खोनादों
औ खोनादों जोंनिया आरो बेरायनोनो दाबायदियाव थाङोबा गोब्राबसै
औ बेरायनो माने सुबिदा गैला आरो जोंहा
सुबिदा ग सिख्ला समफ्रावनो सिख्ला समफ्राव बेरायखानाय बिदि जाया गाननाय जोमनाय गोसोबायदि थांनो बेरायनो मोन आरो
दानियाथ' ओरैबायदि गोजान गोजान जायगा बेरायसै
बिदिनो मालायनि बेरायनायखौ नायनानै थानांसिगोन आरो जोंहा बा मालायनि बेरायनायखौनो नुनानै बेरायनाय बायदि नबायथारसिगोन आरो जोंहा दायो मालायनि बि देखायनायफोरखौनो आजिखालिथ' गासिब बो म-मबाइल लानानै गासिबो गाव गावनि माबाखौ देखायजोबो नालाय
औ‌
बेफोरावनो जाहा नायसिगोन आरो ओं माने नुनायबायदि नुलायथारसि गोन आरो जोहा। बा थांनो मोनाय मोबा सानलायसिगोन आरो गुबुननि जायगाया बे फोरबायदि बेरायनाय नुनाय मोनबा जोहाबो
थांनो हागौमोन औ बिदि साननाय फैयो आरो
औ गैला आरो ओमफाय दा जोहा
ओम
देनांफोर जेबो जायाबा थांनोसै बेरायहैनोसै।
औ।
मानो ना मोना जायोना जाया
औ जानाय लोंनाय बायदि मैया जायोथ' बेलेगाव गुबुन गुबुन हा-हादराव बिदिबो जानाय नुदों एम्बु बायदि मैया खुसेंग्राफोरखौ इदिनो आयथिं गारा मा गारायैनो एवनानै फ्राम फ्राम एवनानै जायो आरो माने इदिनो फानो आरो ना नों नुदोंना नुवा बिथाइ
माख'?
बेदि एम्बुफोरखौ गथ गोद गथ गथ मा होनो गथा गथायैनो एवनानै फाननायखौहाय
आयै आं नुफेराखै इदि आं बेरायहैनो मोनाखैना बेफोरबायदि जायगायाव।
ए नङा आंबो बेरायनो मोनाखै मबाइलावनो नुबाय आरो आंबो जेनेबा।
ओं जायोथ' आरो बिदि।
औ गाननाय जोमनायफ्राबो गुबुन
बुन जायगायाव गुबुन गुबुन सोलियो नालाय
बिनिखायनो आंबो एसे नाहैनो लुबैयो आरो नायहै नायनो बेरायहैनाय नो ङो लुबैयो दा सम आरो बोथोरासो खिन्थ थायो
उम गावनि मेगनजोंनो नुनाय ओ नुनाय
नुनाय बायदि जाया औ
बोे देखाय जोबा ना देख
देखायजोबा औ जि जायगाखौ मोजां जेखौ होथाव बेखौसो होयो नालाय
औ खेनि नुनायबा मोजां जायो आरो।
औ गाननाय जोमनायफोरखौबो गानहैनानै बेरायनो थांनायाव गुबुननि माबाखौ गाननानै फट' साफायनाय मेर्ला नुयो।
औ नुयो थ'आरो। गाव गावनि ड्रेस गाव गावनि गाननाय जोमनायखौबो
औ ओरै बायदि बायदिबो जेराव बालाबारि बा बरफ बरफ बरफ गोजा बेफोरबायदिखौबो बिराद मोजां नाङो ना बेरायहैनो थांनायाव बेरायहैनायखौ नुदोंना मानसिफोरनिखौ। बरफ गोनां जायगाया औ
औ
मा काश्मिरिसो ना मामोन मा जायगामोन अ खासमि औ
राव बिराद गुसु जायो बे जायगायाव ओमफ्राय बिराद सालायनो समायना नुयो आरो जायगाखौ बेखौ बेखायनो थाङो आरो बयबो नैबे दा गरम बोथोराव गैला बेबो सेस स्रां जाबाय आरो ओमबाबो बिफां लाइफां कत' मोजां नुयो
औ बिफां लाइफांबो दं ने?
औ दङ बिफां लाइफां माने बरफजोंनो खोबसिन जाना थायो नालाय।
औ दा बिफां लाइफांखौ नुयो खोमा आरो गरम बोथोर नालाय।
ओं दा आरो बायदि समाव मोजां नुसिगोन आरो।
ओमफ्राय आरो गवाफोराव आरो दुगैनोसो थाङोना
उम